औ खोनादोंना नोंथां?
आं खोनादों
औ जागायनिसै खोमा नोंथां।
औ औ टपिकआ माखौ लायो नोंथां
टफिगाथ' जोंनाव जिसिबां टपिक दं बिखौफोरखौनो लायरायनोसै एसे एसे बेनि एसे बैनि एसे गासिखौबो मानो होमबा मोन मोनथिया मोनथिगोन कानेक्सन जाजोबखानायखा
औ औ तफिकफोरा थ जाग्रा दावबायनाय सानफ्रोमबोनि मामोन
जिउ
उम दोरोङारि बेफोरनो नङा होमबा? फोरबोफोर
नोंथां नोंगो
दे नोंथां फोरबोनि सोमोन्दै रायलायग्रोनिसै नामा
दे नोंथां मोनसे मोनसे मा मा फोरबो दं
ओ नोंथाङा बुंलाय
गिसिब सिबदों नामा नोंथां गिसिबाबो जोंनि मोनसे
ओ
बाहागो नङा होमबा सानफ्रोमबो जिउआव बाहायनाय मोनसे आगजु औ गोदोनि समाव रिसिबखोनो बाहायनाय जायोमोन नङा बा
इसे महरै बुङोब्ला गयनि बिगुर नङा होमब्ला?
दउ गोदोनि समावथ' बेफोरखौ खौनो बाहायनानै गिसिब बानायनाय जायोमोन
औ औ जोंनि न'आवनो मोननाय औवाजोंनो हेब हनाय नङा होमब्ला
नोंगौ नोंथां नोंगौ गय बिहुरनि बानायनाय औ नोंगौ नोंथां नोंगौ। दानि आद आथिखालावसो माखासे मोब्लिबजों सोलिग्रा ओंखा बेफोरहाय नङा होमबा जायखौ फेन होन नानै बुंनाय
औ
गिसिबफोरनि जायगाखौ बिसोरो लाजोब्बाय आरो नङा होमबा नोंथां
उम नंगौ नोंथां गिसिबा बेबो मोनसे बाहायजाथाव बेसाद नङा होमब्ला गरम बोथो राव गुबैयै बाहाय जाग्रा
बेबो ट्रेडिसनेल मोनसे आगजु नङा होमबा बेसाद गोलोम उम बोथोराव बाहायनाय मोनसे सानफ्रोमबोनि जिउआव औ।
औ
था आरो मा मा मिथिगौ?
ओ नोंथां फोरबोनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा आं थाङा? बर'फोरनि फोरबोफोर
दे नोंथाङा बुंलाय आं जायगाखौ इसे सोलायनि। बुंबाय थानाय नोंथाङा
फोरबो होनना बुङोब्लाथ' बर'आव गोबां दं नङा होमब्ला
नंगौ नोंथां नंगौ
बैसागु फोरबो मागो दमासि फोरबो खाथि फोरबो
नंगौ नोंथां नोंगौ
फोरबो गारजा फोरबो बेखौथ औ न
आ दे नोंथां एसे एसे गासिबखौबो सावरायलांसै बेनि ससे बेनि ससे जा मोनथियो
खेराइ फोरबोनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंना होदो दे
मेनलि खेराइ फोरबोआवथ' मोननै माबानि गोनांथि जायो खोमा सासे दौदिनि मोसाग्रा नङा होमबा लोगोसे सासे बिदि बावउग्रा माग्रा ग्रा नङा होनोमबा नोंथां
औ जायखौ बुङो गुरु नङा होमब्ला गुरु बा दौरि
लोगोसे दामग्रा र' नोंथाङा बुंबाय थालाय आं एसे माबा मोनसेखौ बोखारनि
औ दामग्रा महरै खेराइ फुजायाव दामग्रा महरै बुङोब्ला खाम सिफुं जथा नङा होमब्ला
नांगौ नोंथां
दाउ उम बेफोरजोंनो मोना ब्लिनिफ्राय लानानै ओम हरसे बा अखा थंब्लेट खेराइ होनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ
गोदोनि समाव स्कुलनिफ्रायनो सोलिबोनाय नङा होमब्ला नोंथां बेबो मोनसे बर'फोरनि न नागार हायि फोरबो नङा होमब्ला?
नंगौ नोंथांनंगौ आरो लोगोसे खाथि गासा दं नङा होमबा? आ
औ
खाथि गासा होनबाथ नोंथाङा बुजिखायो जानांगौ
औ बुजियो नोंथां
नोंसिनिथिं मेनलि खाथि गासाखौ माबोरै फालिनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां काति फोरबो बुङोब्लाथ कार्तिक दाननि
औ
औ
गिबि सानाव खोमा औ
स्नि दानाव स्नि थारिखआवसो बानायनाय जायोमोन नामा नोंथां?
औ जायखिया बिदिनो औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ गिबियाव बिलासि से समाव माइ आबादाव थांनानै आलारि फोजोंहैनाय जायो।
जायो औ नोंथां जायो।
थाइ थाइगिर गांखंआवहाय फोजोंनाय जायो नङा होमब्ला?
नोंगौ नोंथां।
जरा जरा सावना फैनाय जायो। औ आबाद औ आबादनि मोजांनि मोजां मोजां फिथाइखौ मोनगोनखौ हास्थायनाय नङा होमब्ला औ
बेजों लोगोसे गोदोनि जोंनि बिदि आलारि खाथि गासा बिदि आलारि सावनायखौ नायनो थांबा माने माखासे बिगियाननि नोजोरजों नायनो थांबा माखासे गियान हाबनानै थानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ औ मोनो नोंथां।
जेरै खाथि गासायाव हमनानै ला जों आलारि आलारि बाथि सावनायाव थाव होनानै जेब्ला जों आलारिखौ सावना गारबोयो बैयाव थाव आरो लोगोसे थाव होफानाय जा जायो नङा होमबा नोंथां
औ जायो।
औ बै समाव एम्फौ एनलाया बारा जानानै जानाय सम आरो बे समखौ हमनो थाङोबा बै समाव माने बे आलारि खौ फोजोंनानै दोनबोयोबा एम्फौ एनलाया खमायो आरो मानो होनबा सोराङाव फैनानै एम्फौ एनलाया थाव हाबो सोमनानै खमायलाङो आरो उम बेफोरबायदि माखासे बिगियानारि नोजोरजों नायोबा माखासे गियान हाबना थानायखौ नुयो आरो बर'फोरनि फोथायनायाव।
औ औ नंगौ नोंथां बेफोरजों लोगोसे जेब्ला सावनानै फैखां फैखाङो आलारिखौ बिनि अखानायै दखु दुगैस्रां लोबस्रां थांनानै फिन खेबसे बे जेवारियाव सावनाय बा आलारि थाइगिर गांखं सावनाय थाव खौहाय माइ बिलाइयाव बिलिरना फैनाय जायो औ जेब्ला मोजाङै फिथाइबा मोजाङै बिबार
बे औ लोगोसे आरो मोनसे फोथायनाय दं हौवा हिनजाव दुगैस्रां लोबस्रां खासि मोनसे थाव एसे लानानै थांफादेरनाय जायो। फैनाय समाव बे थावखौ हमनानै ला औवा बिलाइफ्राव बा माबा औवा लानानै फिथाइ फोराव गांखंफोराव फुननानै फैनाय जायो आरो।
औ औ नंनायावथनंगौ
अब्ला माने एम्फौफोरा सिथाबनानै थैयो अब्ला आबादा मोजां जायो बिदि फोथायनाय दं आरो।
औ औ नंगौ।
ना नोंथां नोंथाङाबो मिथिगौ जानांगौ बेनि बागै मोजाङै बिनि अनगायैबो आरो माबाफोर नोंथाङा मिथिबावोबा फोरमायनो हागोन।
औ
दे नोंथां मिथियो नामा माबाफोर? हेलौ खोनायाखै नामा नोंथां
नोंथाङा
हेलौ हेलौ
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों खोनादों एसे नयस फैदों नों नोंथांनिफ्राय ओं खोनादों। बेनि उनाव गथ'फोरा गोबांबार नोंथां
ओ दङ नोंथां
औ ओ नोंथाङा नयस फैदों बेउग्राउन्डनिफ्राय एसे दस बे नयसखौ बन्द' खालामथ'बा मोजां जागोन नामा नोंथां बन्द' खालामथ'बा मोजां जागोन नामा नोंथां नइसखौ
बन्द' खा खालामनो माने नोंथां बन्द' खालामजाथाव नङा माने नोंथां
औ दे जागोन दे होमबा बर'फ्रा बिदिनो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोम खोमनिफोरबो दंना नोंथां खाारथि गासा जेरै गारजा गारजा होनायबो दं नङा होनबा नोंथां गारजा होनायनि सायाव नोंथां माबा फोर फोरमायनो गोसो जादों नामा
गारजा बुङोब्लाथ' बेबो बर' हारिनि बाथौ धोरोमनि मोनसे बाहागो नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ औ
गामिनि रायजो राजा न'खरनि बयबो ज' जानानै औ बाथौआ मोनसे थानसालि सालियाव फुजा होनाय जायो
औ जायगा गारजा होनायाव माने हमना ला गामिनि अबेबा औ बेनिफाय जोंना नेक्स्टआव सावरायनोसै खोमाना नोंथां समाबो जासिगोन
औ नोंथां
बेनो आरो गारजा होनाय होनोबोलाथाय गामिनि अबेबा मोनसे दंफां गुदि जायगाखौ
औ औ
थांनानै साफा खालामना फैनाय जायो लोगोसे दोरोङारि बेखौ नायनो थाङोबा आरो माखासे आयेननि माने नेमनि गेजेरजों खालामनाय जायोमोन आरो
औ जायो नोंथां नंगौ
ओं दे नेक्स्टआव सावरायनोसै नोंथां होनबा सम जाबाय जोंनो औ दे